हेलौ औ हेल' नोंथां। औ औ नोंथां दे बुंलाय औ खोनादों नोंथां?
अ अ मा खालामनो नोंथां?
ओइ नोंथां नै ओरैनो दसे। जिरायलाबायनानै दङ दुगैखांनानै गरमथारना दिनै।
औ नोंथां ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां।
ओंखामथ' जानाय जाथ'वाखै नोंथां नैै दसेनि उनाव जानोसै नोंथां
अ मा ओंख्रि संगोन नोंथां
ओंख्रियाथ' जोंहाना मिथिथ'ला आंबो नायहैनाय जायाखै नोंथां
नोंथाडालाय माथो खालामदों
बेथा आंबो ओरैनो बार जादों नै नोंथां आरामनो लामायाव जिरनानै थान्दानो
अ अ अ
नोंथाङा दाथ' होनोमबा जेबो मावखैनांगौ नङा होमबा नोंथां
ओहो मावनाय जायाखै नोंथां नै ओरैनो जिरायलाबायनानैसो दङ।
होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां नै देलाय बुंलाय नोंथां आयदाया मामोनबा
औ नोंथां औ जेनेबा जोंनि माखासे आबाद मावनायनि सायावसो नोंथांजों सावरायनानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो जोंनि माखासे आबाद मावनायनि बागै नङा होमबा नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां औ सावरायजागोन आबाद मावनो बेथ' जोबोद मोजां आयदा जोंनि ओनसोलफ्राव बेफोरनि आबाद मावनानै जाना थायो नालाय जेनेबा आं बुंग्रोसै ना दे बिदिब्ला नोंथां
औ औ नोंथा औ
जेनेब्ला जोंहाथ' आबाद होनोब्लाथ' जोंहा अनेक रोखोमनि आबादफोर दङ जायखौ जोङो जोंनि गामि ओन सोलफोराव माने मावनाय जायो आरो ना नोंथां जेनेबा जोंहा ओरैहाय थाबैहैबाय जेनेब्ला माइनि आबाद बेसरनि आबाद आरो जुखामनि आबाद बेफोर बायदि बायदि आरो जेनेबा आरो फाथोनि आबाद बेफोरनि आबादफोरखौ माने जोङो मावनाय जायो। जाहैबाय जोंहाथ' जेनेब्ला जों बांसिनै आबाद मावनाय होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलफोराव एबा जोंनि बयहाबो माने आबाद माइनि आबादखौ बांसिनै मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां
आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो बोथोर लायै बोथोर बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो आं गिबियावनो बुंनोसै जेनेबा जोंहा माइनि आबादखौथ' जोंहा दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो। जेरै माइनि आबादा जोंनि थाखाय माने मोनसे जिउ खुंनाय राहा होननानै बुंनो हागोन आरोना नोंथां जेनेब्ला जोंहा माने
माने जों जेनेब्ला बे माइनि आबादखौ मावनो थाखाय औ जेनेब्ला फोथारना बिब्दिनो मोसौजों एबा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनाय माने बे माइनि आबादखौ जेनेबा जों मावनाय जा जायो आरो जेनेबा जोंहा गिबियावनो जोङो खोथिया फोग्रोनांगोन बेनि उनाव जों बेखौ फुनानै मोजाङै
हेल' नोंथां
माइनि थाखाय नङाब्ला माने जोंहा माइनि आबादा बिब्दिनो गोराव गोरान एबा रानस्राव स्रावबाथाय माने जोंनि ओनसोलफ्राव माने बारा जानो नागिरा आरोना नोंथाङा आरो बेल' नङा जोंहा माने गोबां रोखोमनि आबाद दंबावो नालाय जायनि जााहोनाव जों जेनेब्ला बिब्दिनो जोंहा फाथोनि आबादबो मावनाय जायो आरो जों आबादखौनो होनोसै बेखौ जेनेबा जोंनि बारिफोराव बेफोरखौ जों हा ओरैनो थायोब्ला जों माने मावनाय जायो आरोना आरो बे फाथोखौ जेनेबा जोङो गिबियावनो फोथारनि हाफोरखौ एबा बारिफोरखौ जेनेबा जोङो हालेवग्रा लानानै मोजाङै साफा खालामनानै जों बेखौहाय माने फोनानै मावनाय जायो आरो बेयो बिदि बिदिनो देरनानै फाथोनि महर लायो आरोना नोंथा
औ औ नोंथां औ औ
अनेक रोखोमनि दंबावो जोंहा आबादफोरा बेखौथ' जों जेनेबा बुंजोबनो हानाय नङा जेनेब्ला जोंनि ओनसोलाव बांसिन बांसिन जाग्रा एबा बांसिन मावग्रा आबादफोरखौ आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायनानै होबाय आरो आं दंबावो माखासे आबाद
नोंथांनि माथोखौ एसे खोन्नायासै नोंथां
बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोबां माने मुलाम्फा जायो आरोना माइनि आबादजों जोङो बेफोरनि हेल' नोंथां
औ नोंथां
हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आंनि माथोखौ
औ औ खोनादों
जों माने अनेक रोखोमनि आबादफोर दंबावो नालाय हेलौ नोंथां
औ औ औ नोंथां औ औ
हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा आंनि माथोखौ
औ औ खोनादों
हेल' नोंथां
हेल' हेल'
हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथां हेल'
हेल' नोंथां
हेल'
हेल'
हेलौ हेलौ नोंथां माथो खोनागासिनो नोंथां
हेल' नोंथाङा खोनादोंना आंनि माथोखौ जोंहा माने ओरैजाय आरो औ आरो माने जोंहा फाथोनि आबादखौ आं होनखांखाबाय जोंहा माने माइनि आबादा जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव गोबां मदद होयो जेनेबा जों बेखौनो गोबां गायनानै एबा न'आव जानो थाखाय बो गायनाय जायो आरो न'आव जानायल' नङा जों माने बेखौहाय हाथाय बाजाराव फानहरनोबो एबा सोरबा मानसिफोरनो जोङो फानहरनो हायो आरोना माइनि आबादखौ जोङो मावनानै आरो जोंहा माइनि आबादखौ मावनानै जेनेबा जों दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरो बेयो माने फिथाइ थायनो थाखाय एबा मोनहैनो थाखाय जोंहा गोजां बोथोरफोरसिम नांहैगौ जायो ना जेनेबा जोंहा ओरैनो हमनानै ला मास मोनथाम मोनब्रै बेफोर बेनि उनावहायसो जोंहा बे माइनि आबादखौ माने मोनहैनाय जायो एबा फिथाइखौ जों मोनहैनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादोंना माथोखौ हेल' हेल' नोंथां आंबो खन जेनेबा जोंथ' जोंथिं जोंनि ओनसोलाव आबादखौ नङा होमबा नोंथां
औ
आरो दिहुनना लांनो हाया बिदि होननानै
औ नंगौ नोंथां औ
जों गुबुन गुबुन गोबां गोजान गोजान जायगायाव दैथायहरो होननानै जों मिथि बुंना लानो हायो नोंथां जोंनि माखासे जिउ खुंनाय राहाखौ जों दिहुनना लानो हाया एबा जिउ खुंलांनो हाया होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों बे जों माइनि आबादखौसो जों मावनानै जायो एबा जों माइनि आबाद मावनानैसो माखासे जानाय आदारखौ जों दिहुनना लानो हायो गोबां माने आबादफोर मावो जेरै जों
औ-औ
गोबां माखासे ओ रां आरजि आरो जों जोंनि मावनाय खौबो गुबुन जायगायाव लाङो होननानै जों हायो आरो माने मुंदांखा आबाद जों सापाट मावनायखौ बुंना आरा नोंथां सापाट मावनाय जों गोबां रां
ओ‌ मावनाय जों
औ-औ
गासिबो
औ नंगौ नोंथां औ
माखासे आबाद दं जों मैगं थाइगंखौ जों न'आवनो मावना जानो हायो जायो जों जायो जेनबा मावनानै जायो जाय जों जेनबा गुबुन हाथाय एबा बाजारजों बायनो गोनांथि गैया जों न'फ्रावनो जेनेबा जों गावबा गाव न'आवनो मावनो जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जाबाय जाबायोनदों
अ जासिगोन ओं दे होमबालाय बिदिब्लाना नोंथां
औ-औ नोंथां औ
औ-औ
औ
बे बिदिब्ला नोंथाङा दा